हेलौ हेलौ।
हेलौ नोंथां
हेलौ औ खोनादों ना? औ नोंथाङा दा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो जिरायनानै दङ।
उम नंगौ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो
नंगौ बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव नोंजों रायलायनो होननानै बा टपिकनि सायाव मिथि नो लुबैनानै नोंथांजों कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङ ना?
औ रायलायनो हागोन दे सम दङ औ
नंगौ बिदिब्ला जों टपिकखौ आं नोंगौ जोङो गंसे न'खरा जुदि जौगानोब्ला जों माबायदि खालामनांगौ एबा मा बोरै जों गंसे न'खरा जौगानो हायो जुदि गंसे न' खरा गोग्लैसोनो गोग्लैसोयोबाथाय माबायदियै गोग्लैसोनाय गोग्लैसोयो बेनि सायाव नोंथांखौ खौ एसे बुंग्रोनो थाखाय खावायनाय जाबाय फोरमायग्रोनो थाखाय नोंथांनि जिथुनाखि मिथिनाय मोन्दांथिखौ
औ औ आंनि मोनदांथिखौ आं बुंनोसै
औ
औ आंनि मोनदांथिनायाव मोनसे न'खरा गोलैनाय होननानै बुंनो थाङोबा बा गोलैसोनानै थानाय होनना बुंनो थाङोबा ओ मोनसे बर न'खरखौ नाहरनानै आं बुंनो सानबाय नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा ओं आथिखालनि बा गोदोनिफ्रायनो जोङो एसे नुबोगासिनो जौ जुवाजों जाय गेग्रेबनानै थायो बा बे न'खरनि गाहाय मानसियानो सोरबाया जौ जुवाजों गेग्रेबना थानाय नुयो नालाय बेफोरबायदि न'खराव माने जौ गानायखौ जों नुनो थाङा आरो ओ फो हिजावफोरा जेनेबा फि था द'खान बा माबा मोनसे फिसा द'खानफोर होनानै जायोब्लाबो ने बेयो फैसा बियै बियै न'खराव दुम दाखाल खालामबोनायखौ जोङो नुदोंमोन आरो गो दोयो दायोबो खना खनला दं जानो हानाय बेफोरबायदिबा न'खरा गेग्रेबलाङो होननानै आं नुबोदों आरो ओमफ्राय आरो फारसेथिं जौगानाय होननानै बुङोबा न'खर जौगानाय होनना बुङोबा हौवा हिनजावनि गेजेराव जोबोद माने गोरोबलायनाय बा बुजिलायनाय मोनसे बेयो थानांगोन सानैजों सम होनो हानाय हायो बेखौ बुजिलायनांगोन बा माबा मोनसे नांगौ खौ दिनै गैथ'वा बा रांनि खाव रिनि बेलायावबाबो जा माबा मोनसेनि बेलायावबाबो जा बेफोरखौ उनाव लानोसै उनाव थांनोसै बेफोरबायदि बुजिलायनाया थानांगोन आरो।
आरो फिसा फेदेरनो होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद मोनसे गोदोर बिबान आरो बेहाय बिमानिख्रुइ आं थ' सानो बिफानि बिफानि बिबाना गोलोरसिन होननानै माने बिफाया थैजासिम बे बिबान खौ ओ फाफ्लियाव बाननानै लानाय जायो नालाय आङो माने बिफा नि बिबानखौ आं गोलोरसिन होननानै सानो आरो बिमायाथ' जोनोम होबाय बा गु दान उदैयाव लानानै जोनोम होबाय जोनोमनिफ्राय ओ बेखौ रायलायनो सोलोंनाय बेयो माने गोदोनिफ्रायनो सो-सोलिबोखानाय मोनसे नियमखा बेफोरखौ बिमाया सोलोंखानांगोन आरो
बेखिनियानो आरो आं साननायाव आरो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै माबायदि सानो नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होग्रोदो दे एसेबाव
नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायबाय बेफोर बाथ्राया गाससिबो सैथो होननानै बे समाव बुंनांगोन नंगौ जोङो बर' समाज हिसाबै जोङो बर' समाज हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो जेथुनाखि जों गंसे न'खरा दावगानो बा बा एबा गंसे नखरा जों गोग्लैसोबाथाइ ओमफ्राय गोग्लैसोनानै नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायबाय जिथुनाखि जौ जुवानि खोथा नोंथाङा बुंदों गंसे न'खरा नोंगौ जों गोदोनिफ्रायनो जोङो गोबां सुबुंफोर नुदों माखासे सुबुंफोरखौ जों जौ जुवाजों गफबनानै थानायखौ नुनो मोनदों नोंगौ जों जौ जुवा जों जुदि गोफबनानै थायोबा जोंनि न'खरा माखासे सिलिंखार जागोन सिलिंखार ज जानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ जुदि जोङो जोंनो जोङो जुदि गंसे न'खरा जुदि जौगाखानोब्ला बे न'खरा जुदि गोग्लै सो सोदोंब्ला एबा जों जुदि गोग्लैसोनाय जुदि न'खरा जुदि गोजौ लेबेलाव थांनोबा एबा लाखजारि जुदि सुबुं जानो लुुबैबा जों माबायदि जौगानांगोन नङा होमबा जों माबायदि खामानि मावनांगोन
ओं ओं
नंगौ नोंथांआनो थ' बुंखांलांबाय दहायनो जोङो गासिबो मिलायनानै थानांगोन जेरै जोङो हौवाजों हिनजावजों मिलायनानै जों खामानि मावनांगोन नोंथां बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो नाथाय आं इखौसो बुंगोनदि जों गंसे न'रखौ जौगा गाहोनोब्ला जों गासिबो जोङो थिग थानांगोन जेरै जोङो हमना ला न'खराव गोबां रोखोमनि जोङो जेरै नोंथांनि नखराव जोङो जेनेबा साब्रै सुबुं अनजिमा थानो हागौ
औ औ
एबा आंनि न'खराव साबा सुबुं अनजिमा थाननो हगौ जोदोनांगोन दांबाय थाथ नै नाथाय जोङो जो ज जुदि जुदि गावजों गावनो जुदि एना एनि जाबाय थायोब्ला गावजों गावनो जों जुदि बिदा फंबाय साथामजों जों जुदि गावनि धन समपति खौ लानानै जुदि दावराव जाबाय थायोब्ला जोंनि न'खराव गोग्लैसि गोन आरो गुबुना जोंखौ मिनिगोन बेनिखायनो जुदि जोंनि जोंनि जुदि गेजेराव बिदा फंबाय जों साथाम सा साथामजों जों जुदि धन सम्पतिखौ लानानै जुदि जों सानफ्रामबो नांलाय खमलाय खालामबाय थायोबा दुम दाखाल खालामबाय थायोब्ला दिनै बे न'खरा जौगानाय नङा निसय बे न'खरा गोग्लैसोगोन दिनै जोङो बिमा बिमा बिफानिफ्राय जों जुदि जु रां बिखल' बिखुल' लांनानै जों जुदि गुबुनाव माखासे खामानिफोराव जों बाहाय होोयोब्ला माखासे निसा बुस्थु ज' जि जौ लुबायनानै जोङो सिगारेट सनानै जुदि बिमा फान बा ज रां देखर देखर लांना बाय थायोबास सानफ्रामबो बे न'खरा जौगानाय नङा बे न'खरा निसय गोग्लैसोगोन
नोंगौ नोंथां
बेनिखायनो जों बुङो जोङो सुबु माहारि हिसाबै जो जेब्ला बे गुरुखौ फैयो जों गुरुुनाव बिमा बिफाया जोंनि गुरुनानै जों बे समाव बुंनांगोन नोंथाङानो बुंनांगौों खोनथानो बुंलांखाब दरनो जों बिमा बिफाया गावनि बिमाया भुदान लानानै जोंखौ जोनोम मोनदों नंगौ बिमाया जोंखौ गुदान लानानै जोंखौ जोनमाव जोनोम होदों, नाथाय बिमा बिफाया जोंखौ दिनै फेदेरदों फोलावदों। नाथाय बिमा बिफानि थाखायसो जों दिनै बे बुहुमखौ बा समायना मिथिंगाखौ जों नुनो मोनदों। समायना बुहुम समायना बे बुहुम बिखौ जों बिमा बिफानि थाखाय नुनो मोनदों नाथाय, जोंखौ बिमा बिफाया खांदों फेदेरदों फोलावदों नाथाय बिथांमोना दिनै गावसोर गाननो गैयाब जोंनो गस्ला होदों बिथांमोना दिनै फराययाखै नाथाय जोंखौ फ फरायहोदों बे गोजां बोथोराव जोंनो सुवइटार बायनानै होदों दिनै गावसोर जानो गारनानै बिथांमोना दिनैसिम जाहोदों। नाथाय जों बिसोरखौ जेब्लासिम बिथांमोना बोरायगोन बुरैगोन बिथांमोना खामानि मावनो हाय हाया जागोन बिथांमोनखौ जों मोजां जों नायनो हागोन। बिथांमोना जों दिनै गस्ला गांसे बायनानै होनो हागोन हाया, बिथांमोन जों दिनै बिथांमोनखौ जों दिनै मोजां। आं न'आव दोननो हागोन ना हाया? बिथांमोनखौ जों दिनै मोजाङै जाहोनो हागोन न हाया? बिथांमोननि जों साननायखौ जाफुंहोनो हागोना हाया नाथाय जों नैबेखौ जों साननांगोन दिनैनि दिनाव । जुदि जोङो बिमा बिफाखौ जों जुदि दुखु होयोब्ला जों जुदि गुरुखौ दुखु होनाय जागोन बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो जोङो बिमा बिफाखौ जोङो खुसि लाखिनो हानांगौ अब्लासो नोंनि न'खरा सान्थियै थागोन नोंनि न'खरा मोजां थागोन नोंनि बिमा बिफाया मोजां थानाय माने नोंनि न'खरनि जिथुनाखि गुरु, बे न'खरनि गुरुआ मोजाङै थागोन । जुदि नोङो जुदि बिमा बिफाखौनो दुखु होबाय थायोब्ला बिमा बिफाखौ नोङो जुदि जोथोन लानो रोङाब्ला नोङो नोंनि न'खरा गोग्लैसोनायजों लोगोसे नोंबो गोग्लैसोगोन मानो होन होनबा नों जुदि जों जुदि आं दहयनो बुंखाबाय जों बिदा फंबाय साथामजों जुदि जों नसमपुरिनि थाखाय बेफोरबायदि जोङो नांलाय खम जाबाय थायोबा दिनै जोंनि न'खराव जौगानाय नङा, निस्सय जों न'खराव गोग्लैसोगोन । थिग बेफोरबायदिनो जुदि जोङो जों जुदि बिमा बिफानिफ्राय जुदि बेबायदिनो रां बोख्लाव बोख'लांबाय थायोबा सन टनसन बरिनि थाखाय जोङो, दावराव जाबबाय थायोब्ला नस बिमा बिफाया दुखु मोनगोन गोसोआव जौगानाय नङा, बेनिखायनो जों जुदि माबा मोनसे जों जुदि खामानि मावनोब्ला जों जेबब्ला्लाय जों ज' ज' खामानि मावनांगोन जों बिदा संबाय जोङो साव्ररायजों जों साबाजों बिमा बिफाजों गोरोबनानै जों खामानि मावनांगोन बिमा बिफानि जों खोथा लानांगोन अब्लानो जोंनि न'खरा जौगागोन । हमना ला जोङो मोनसे न'खरा गोग्लैसोनाय बे न'खराव बे न'खराव सानै बिदा फंबाय दङ बिथांमोना बिथांमोननाव गोबां धन समपतो दङ नाथाय बिथांमोननाव न' गंसे गैया थानो थाखाय। एगजामपोल हिसाबै बिथांमोनाव गोबां हा दं बिथांमोनाव नैजि बिगा नैजि बिगा जिबा बिघा बेफोरबायदि हा दं बारिै बागानबो दं। बिथांमोननाव, नाथाय बिथांमोननाव बिदा फंबायजों सानो थाखाय थानो थाखाय न'आव मोनसे मोजां गैया। नाथाय बिसोरो बिदा-फंबायजों सानैजों नांलायबाय थायोब्ला खमलायबाय थायोबा सानफ्रोमबो धन सम्पतिखौ जुदि लानानै दावराव जाबाय थायो। बिथांमोना न' गंसे मोजाङै लुनो हागोनना? हाया! उम नोंगौ। बेनिखायनो जोङो जुदि न' खौ जुदि जों मोजां खालामनोबा जों जुदि लागजारि जों जानो गोसो जादोंब्ला अब्ला जोङो बिदा-फंबायजों लोगो नांनानै जोङो न'खौ बानायनो हायो। जेरै नोंबो जों सानो जे जो-जो-जोरै जों बिदा फंबायजों गोरोबनानै जों सानैजों जुदि न' गं जे जों बानायनो हायो जों बारायना होयो। सानैजों लोगो नांनानै उ लोगो नांनानै जों बानायनो हायो बानायनो हायिनि जेबो गोनांथि बानाय बानायनो हायो जेब्बो हायो होननाय बाथ्रा गैया नाथाय जोङो जोंनि गोसोआनो नाथाय नोंसो थागोन आं थानो मोननो नोङा नाथाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे गोनो गोथोफोरा सोमजियो। नाथाय जों बेफोरबायदि गोनो गोथो सोमजियालासिनो जाते जोङो बिदा फंबाय लोगो नांनानै इफोरबायदि गोसो जायोब्ला जोङो बानायनो हायो आरो जों माखासे मावनो हायो खामानिखो जों मावनो हायो आरो जोंनि सोरनिति न'खरनि माखासे जेंना जेंसि माखासे जेंना जेंसि सिफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो जों जुदि थिग थायोबा दिदोम थायोबा जोङो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो सुस्रांनो हायो। न'खरनि जिथुनिखि जेंनाफोरखौ। नाथाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो न'खरफोरखौ जों जौगाहोलांनो हायो जेरै जोङो बिदा-फंबाय साथाम जोंनि गेजेराव धन-सम्पति गैया नाथाय जों बिदा फंबाय लोगो नांनानै जों धन-सम्पतिखो जों आरजिना लानो हायो जेरै बिदा फंबाय जों सा साब्रैजों माखासे जोङो लोगो नांनानै जोङो रां खांलायनानै जों माखासे हाफोरखौ बायनानै जों जोङो बायनानै जोङो रानलायना रानना लानोबो हायो नाथाय जों बिदा फंबाय जों जुदि बिदा फंबायजों जुदि नांलायबाय थायोबा थमलायबाय थायोबा नोङो जुदि सानफ्रोमबो जुदि बिदा फंबाय एक नङाबा नों बवा धनसम्पति बाय बारो बायनो हालायखो बवा नों सम बवा नों मा खालामबायनो हालायखो? बेनिखायनो जोङो गोसोखौ दाद सान्ना गोसोखौ दाद लानानै खामानि मावनांगौ। गावनि न'खरखौ जौगाहो-जौगाहोनो थाखाय बेबायदिनो नोंनि इयुनखौ नायनानै नोंनि संसारखौ नायनानै नोंगौ जों जिनि दिनैनि जनि गोनोखो मुगा दै गोनोखो मुगायाव जोङो बादायलायनायनि होननानै बुंनांगोन दिनै जोङो फरायनायनि बेलायाव दिनै जोंहा गोबां फरायसा फोरबोबो जोंनि गथ' गथायफोरखो फरायहोनायाव गोबां रां खरसा जासै दिनै जोंनि मैगं-थाइगं होन मा खासे जि जोम बायनाय गोबां रां नि गोनांथि जासै। बेनिखायनो जों समफोरखौ नोजोर होलायनानै माखासे समफोरजों खार खाब खारफानानै खामानिफोरखौ मावनायखौ मावजानायखौ आं लुबैयो आरोबे समाव नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो जेनेबा आंनिया बारा थांदों नोंनिया बारा थादों बिदि सानालासे सानै बयबो माने ओ मिलायलायनानै थानांगौ जायो आरो मोनसे न'खरखौ खौ मोजाङै खुंलांनो होनोबा। नोंथाङा बुंलांनाय गासै खोथायानो सैथो हाबनानै दङ।
औ औ। बिदिब्ला जोंहा नोंथां स-स-समा जानानै फैबायमोन। उम इयुननि उम इयुननि समाव नोंथांजों बेबायदिनो स सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ नोंथां जागोनदे गोजोन्थों।